नोंथां ओ आं नोंथांजों दायो बैसागु फोरबोनि बागै दान्दिसे सम सावरायनो सानदोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां?
नोंथां सावरायजागोन औ।
अ दा बैसागु फोरबो होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो।
औ औ
बैसागुखौ जों बयबो मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै मिथियो दा बे बैसागुखौ जों दुलाराय आसामावनो गासिबो फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ औ
दा बे बैसागु फोरबोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ ओरैबायदि नोंथाङा बुंलांबाय ओ बर' फोरनि माने बैसागुआ, बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे गोनांथार रंजाथाइ फोर्बो। बैस बे बैसागोआ जेब्ला फैयो अब्ला बिफां लाइफांनि बिलाइफोराबो गोदानै खिलियो। गोदानै खिलिनायजों लोगोसे सोमखोर महर लायो।
औ।
बिदिनो सुबुंनि गोसोआबो सुबुंनि गोसोआवबो मोनसे रंजाखांनाय रंजाखांनाय फिलिंस मोनसे फैयो।
औ।
बेबायदिनो बर' समाजाव मोननै रोखोमै फोर्बो खुंनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि मोनसेयानो जाबाय, जेनेबा बोथोरजों लोब्बा थानाय आरो गुबुन मोनसेया धोरोमजों लोब्बा थानाय फोर्बो। बेबायदि दिनो आबाद गाहाय हारि बर'फोरनि देरसिन आरो गोनांथार सिन सुबुं फोर्बोआनो जादों बैसागु।
औ।
औ बेखौ जायगा लायै जाय जायगा बैसागोबो होननानै बुं बुंनाय जायो। औ। बैसागुआ बर'फोरनि बोथोर आरो आबादजों लोब्बा थानाय जोबद रंजा खुसिनि रंजाथाइ फोर्बो।
औ।
बैसागुखौ बर'फ्रा बोथोर गोदाननि एबा गोदान बोसोरनि फोर्बो महरै खुङो। सैथ्र दाननि जेनबा सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि जागायनानै अखानायै ओ बैसागनि से एबा गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बैसागु फोर्बो नाय नुनो मोनो।
औ।
बर' समाजाव बे फोर्बोखौ स्नि सानहालागै जों खुंनाय जायो।
औ।
ओ बेबायदिनो बर' समाजाव बैसागुनि जोनोम आरो बैसा सागु सोदोबखौ लानानैबो गोबां बाथ्रा बुंनाय नुजाथिदों।
औ।
बेबायदिनो ओ माने बर'नि माखासे सुबुं गुदि सुबुं सा सुमैगिरिफ्रा बुंनो नागिरोदि जेनेबा बैसागु एबा बिहुआ सा सानजा भारतआव बर'फोरनि गेजेरावनो गिबिसिनै जायगा मोनग्रोदोंमोन।
औ।
बर' हारिया समाज दानानै जिउ खुंनो रोंनायजों लोगोसेनो बे फोर्बोआबो एबा बैसागोआबो जोनोम मोनफादों होननानै जों साननानै लानाय जायो।
औ।
बेनि उनावसो बियो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बारस्लायलांदों। बर' हारियानो सा सानजा भारतनि थागिबि गुदि सुबुंब्लाबो, बेयाव ओ गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया। माने ओ बर'फोरानो सा सानजा भारतनि थागिबि गुदि सुबुं होननानै जों बुंनो हायो
औ
औ बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेराव बैसागुखौ मोननै खलबाव खुंनाय आरो रंजानायखौ जों नुनो मोनो बिनिनो औ मो जेरै मोनसेया मोसौ बैसागु आरो मोनसेया मानसिनि बै सागो
औ
औ मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा ओ बेयो खौ सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो। मोसा बेबाय बिदिनो मोसौ बैसागु खालि फुङाव मोसौखौ गाल'नि गलिनिफ्राय दैसा दैमा बिलो हाखरफोराव थुखैनो होलांनाय जायो। बे सानखालि औ बिसोरखौ लावथिजों बुनाय जाया।
औ
बेनि सोलाय बिसोरखौ बुनो थाखाय बिबार गोनां मोखोना बिफां दिग्लि लिथि औ बिबार गोनां खब खा थ्रि बिफां रायदों नोलो बायदिखौसो बाहायनाय जायो। औ थुखैनो लांनायाव मोसौखौ लाव फान्थाव आरो हालदैनि बेदर हाफ्लेनाय थुख्राजों खुबैस्रावना बोर सारस्रिनाय जायो।
औ
बे समाव ओ जेनेबा लावखारफोरा मोसौफोर थुखैनो लाङै लाङै लामा लामा जों मेथाइ खनलांनायखौबो जों नुनो मोनो। औ बेबायदिनो बिसोरो ओ लावखारफोरा जेरैबायदि ओ लाव जा फान्थाव जा जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर अ बेबायदि होननानै मेथाइ खनै खनै बिसोरो दैमा बिलो एबा हाखर फोराव जों थुखैनो लांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
मोसौ थुखैखांनानै गोदोनायाव लाव ओ लाव फान्थाव हालदै थाइखा ओ दावा बिबार मोखोना बिबार बायदिनि लु माने माला गानहोनाय जायो। गं आरो आसुगदाव थाव थाव गो गोथां फुननानै होनाय जायो। हांगार आरो हांगार आरो थाव गोथांजों लगायनानै मोसौनि बिगुराव फाख्रा फाख्रि दागो होनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ औ
बेबायदि खालामब्ला ओ माने खालामब्ला हाप्थासे बमोसौफोरा हाग्रा बारिफ्राव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफ्रा जेबो खहा खालामनो हाया होननानै जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दं।
औ औ
मोसौ थुखैखालि मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो ।संक्रान्तिनि मो मोसौ बैसागुनि मोनाबिलि समाव गलियाव जेवारि बाथि सावनानै मोसौफोर खौ बरायनाय जायो।
औ
औ बिसोरखौ ओ माने गोदान दिरुंजों खानाय जायो।
औ
औ ओ बेबायदिनो बैसागुजों लोब्बा थानाय मोनसे आयदायानो जा जादों जेनेबा खुंखा जानाय माने गोखा गोखै जानाय
औ औ
बेखौ जायगा लायै जायगा गोखा गोखै जानाय होन्नानैबो जों बुंनाय जायो आरो जायगा लायै जायगा खुंखा जानाय होननानै बुङो।
औ औ।
खायफा जायगायाव बेखौ जेनेबा संक्रान्तिनि माने मोसौ थुखै खालिनो जायो नाथाय गुबुन गुबुन खायसेफ्रा बैसागनि स्नि सानावसो जानायखौ जों नुनो मोनो
औ।
औ खायसेफ्रा जेनेबा मो मोसौ थुखैखालि मैहुरनि थाखाय ओ हा ग्रायाव ओंखारलाङो मैहुराव मैहुराव मोननाय दाउ अमा जेनेबा बेफोर एन्जर बायदिसि जुनारफोरनि बेदरखौ हाग्रानि मुलियारि गुन गोनां मैगंफोर बुथुम बुथुमनानै खुंखा मुंनि खाजि एवनानै जायो
औ औ
जानाय हाग्रानि मैगंफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै जों बाहायनायखौबो नुनो मोनो
औ औ
जेफ्रा मोन्सिनि आयदानि आरो खायसेफ्रा खायसेया जौसे मोनसे आयदानि मैगं बाहायो
मैगंफोरनि गेजेराव जेनेबा बिलाइ बिफां बिथ' बेन्दों रोदा फिथाइ बिबार गासैबो थानो हागौ
औ
गुबुन गुबुन बे बेदर आरो मैगंफोरनि जथाइ बे खाजिखौ गोख्रों गोहोगोनां मुलि होननानै माने बर' समाजाव नाजावनानै लानाय जादों दों बे खाजिखौ जायोब्ला माने गोजाम बोसोरनि बेराम बेरामनि जिउसाफ्रा जोबस्रांनानै गोदान बोसोरनि गोदान जिउ मोनो होननानै फोथायनाय जायो
औ
औ बे खाजिखौ न'खरै एबा समाज नाङैनो जानायखौबो जों नुनो मोनो
औ।
औ ओ नों थाङाबो बेबायदिनो आंनो माने बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन ना
औ नोंथां दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बैसागु होनोब्ला बैसागुआ जोंनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो दा नोंथां बुं बुंनाय बायदिनो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननायखौ नुनो मोनो जेरै मोसौ मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो
औ औ
दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोब जोबथा सानाव फालियो बे खालि मोसौ खौ थुखैनानै गोदान दिरुं एबा फागाजों खायो। लोगोसे लाव फान्थाव दावा फिथाइ खाथ्रि बिबार मोखोना बिबार बेफोरनि माल ख्ला सुनानै गानहोनाय जायो
औ औ
बिनिफ्राय बे मोसौखौ बे दिनखालि लावथिजों बुंनाय जाया। बेखौ दिगिलिथि बिफां फांजों एबा मोखोनार बिफांजों बुनाय जायो। बे दिनखालि मोसौखौ बबेबा दैमा एबा बिलोआव थुखैनो लाङो।
औ।
बिनिफ्राय बेखौ फोथाराव एबा दुब्लियाव खानानै दोनहैयो।
औ नोंथां औ।
खालि बर'फोरा माखासे गोबां गोखा गोखै मैगंफोरखौ जानायखौबो नुनो मोनो। बेदिन खालि बे गोखा गोखै मैगंफोरखौ जायोब्ला बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दं दे बे दिनखालि गोखा गो खैफोरखौ एक्स' एक एबा जौसे से रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ खांनानै जायोब्ला बेमार आजारा खारो होनना।
औ औ औ।
बेनिफ्राय जोंहा जाहैबाय मोनसेया मानसि बैसागु।
औ औ।
मानसि बैसागुखौ बैसाग दाननि गिबि सानखालि फालिनाय जायो।
औ औ।
खालि बयबो ज' जयै गोदान गोदान गाननाय जोमनाय जों गोजाम बोसोरखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै बयबो रंजा खुसियै
औ।
आ-आर'ज खालामो जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै थाङो। बेदिन खालि ओ गिदिरा उन्दैनो उन्दैखौ बोर सारस्रियो आरो उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय सनमान लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बेनिफ्राय बेबादिनो बैस मानसि बैसागु खालि बेबायाददिनो बयबो रंजा बाजायै बिनि उनाव बयबो ज' ज'यै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बोराय बुरै गासैबो ज' ज'यै रंजा बाजानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
दा बेनिखायनो बैसागुआ जोंनि थाखाय जोबोद आंगो
औ औ।
नोंथाङा जे बैसागुनि बागै जोबोद मोजां मोजां बिबुंथि होलांबाय बिनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दा नों थां जों दिनैनि बे बैसागुनि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'सै नोंथां।
औ नोंथां औ दे साबायखर थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय एसेनोसै नोंथां दोनथ'नाय जासिगोन।